औ।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ जोबोद मोजां अब्ला आङो बे समाव नोंथांजों मोनसे गोनांथार आयदानि बर'फोरनि ओ मा होनो माखासे फोरबो बेखौ लानानै सावरायनो थाखायसो कल खालामदोंमोन नोंथाङा बे समाव ओरैनो दङ ने?
औ दं नोंथां।
औ जोबोद मोजां दा अब्ला जोङो समखौ नस्थ' खालामाजासे आयदानि सायाव थाबैनो सावरायदिनि नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ अब्ला आंनो जागायदिनि नामा गिबियाव।
औ जागोन नोंथां जागायग्रो।
नंगौ। ओ बर'फोरनि माखासे दोरोङारि फालिबोनाय जेरै फोरबो होनोब्ला जों गोबां ओ गुबुन गुबुन रोखोमै फालिनाय आरो आलदा आलदा नेमै जों रंजानायखौ मोननो हायो दा बेफोरनि बागैनो आं बर'फोरनि सिगांनि आरो आथिखालनि माबायदि सोलायबोदों बा आथिखालाव माखौबा फालिला नामा ना बेबायदिनो एखे रोखोमैनो फालिनाय जायो बेनि सोमोन्दै जा हायो नोंथांनि सिगाङाव आं फोरमायदिनि
औ
दा गाहायै जोङो फोरबो होनोबा बर'फोरा मोनसे‌ ओ रंजानो थाखाय बा माबा मोनसे धोरोमारि खान्थिनि नेमै जों फालिनायखौ नुनो मोनो गाहायै
औ औ
दा जोङो गिबियै बैसागुखौनो लाग्रोदिनि दा बैसागुआ मोनसे बर'फोरनिबो बर'फोरनि ओ आंगो आगु रंजानायनि मोनसे फोरबो जेराव बयबो समाव बर'फ्रा उन्दैनिफ्राय लानानै ओ गिदिर बोराय बुरै आरो आबै आबौ जानाय सोमोन्दो मानि एगदम गासैबो रंजायो आरो बे समथाय समाव बैसागो समाव
औ नंगौ
बे समाव जोंहा बोथोरानो ओरैबायदि मोनसे ओ गोसोआव रेजें आरो थुलुंगाखांनाय लानानै फैखायो बेखौ माने नेचारेलि जोंनि बर'फोरा माने मोननो हायो आरो जोंनि बे थानाय ओनसोलफोराव बेनिखायनो बयबो बे समाव रंजायो जेरै बैसागुआ जोंहा ओ भाद्र' दाननि माग बैसो भाद्र' भाद्र' मोन ने नोंथां भाद्र दानि जोबथा ना मा
औ सैथो दाननि जोबथा
औ नंगौ नंगौ सैथो आं बावदों
सैथो दाननि जोबथा दानाव औ
जोबथा जोबथा सानाव जेराव जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिनाय नुनो मोनो बेनिफ्राय जोङो बेबायदिनो से थारिख बैसागुखौ जों मान सि बैसागो ओ बेहाय जों गोबां माने गोथौ ओंथि थानाय जेराव उम बैसागु होनोबा मोसौखौ जों लोखि होननानै मानियो जेराव बेनि खायनो जों मोसौजोंनो बै समाव बै समनिफ्रायनो माने जोंहा आबा दारि हिसाबै मोसौजोंनो जेराव गोरा हाखौ हालौवबोदों बेजोंनो आबाद मावबोदों दा बिनिखायनो बिसोरखौ जोङो ओ बे दिनाव मोनसे ओ बिसोरखौ सनमान होनाय जायो जेराव जोङो
औ
ओ हालदै फान्थाव ओम फ्राय जों लाव बेफोरबायदि सबाय गोरान एवनानै सिबिं सबाय एवनानै जोङो बिसोरनो मोदोमाव सारनानै होयो आरो थुखैनानैबो जोङो। ओ मोसौखौ थुखैनानै फोथा थुनाय जायो आरो नोंथां जाय फोथाफोरखौ ओ हांगार साराय खिथुनि हांगार आरो नङाबा टर्स बेटारि सिगाङाव जों टर्स बेटारि मोनोमोन बेफोरबायदि टर्स बेटारिफोरखौ ओ होननाय जायो जों एथ' गोलाव ओ हाबबाय थालिया जोंहा गोबां फोरबो दं। बेनिखायनो सर्त सर्तयै जों फोरबोफोरखौल' सावरायदोनि नोंथां। दा बैसागुखौ जोङो सिगां समाव खोनानो मोनो। मास मोनसे गाहाम फालिनाय जायोमोन जेराव जोङो जानाय। एनाया जोंहाथ' बर'फोरनि बुङोबा अमा ना दाउ बेदर बेफोरबायदिया थाखायो नालाय। दा बेजों लोगोसे जोंहा सिगां समनिखौ नायोबा जेरै जौनि बाहायनाय। गाहायै जौखौनो जों बैसागुआव लोंनानै रंजानाय जायोमोन। दा आङो बैसागुनि गुबै रंजानायनि मोनसे। ओ जाय जाहोन बेनि ओंथिखौ एसे बे समाव फोरमायनि।
औऔ।
सागुआ मोनसे ओरैबायदि सम जेराव जोङो। गोबाव सम जेरै माइ गायखांनानै मोनबाय मागो जाबाय आरो फिन मोनसे आबाद मावनो। थाखाय जोंहा बिमा बैसुमुथिया जोंनो मोनसे गोहो होफैयो आरो बे गोहोआनो जाहैबाय जोङो फिन आबाद मावनो थाखाय जोंनो। ओ बै बिमा बैसुमथिया बोलो होयो आरो बा हाय मोनसे ओ गोदान गांसो खिलिनो बा गोदान ओ जों। खुद माने आबादनि खेथ्रआव माने आबाद मावफिननो हानाय बिमा बैसुमुत। तिनाव गोहो जायो आरो दा बिनि थाखायनो बर'फोरा बे। बेजों लोब्बा लाखिनानैनो जों बेबायदिनो फै सिगां बोसोरनि बायदिनो आबाद मावनो। थाखाय जोंहा सम जाबाय बेफोरबायदि मोनसे गोसोआव फोथायनायनि गेजेरजों जों रंजानायखौ गाहायै नुनो मोनो आरो नोंथां। औ दा बेनिफ्राय जोंहा ओ। आबादजोंनो सोमोन्दो थानाय जोंहा ओरै मोननो हाबावो। मागो जाय मागोआव जोङो बर'फोरा बेवबो बेहा बेहायबो जों नुनो मोनो बर'फोरा सिगां दैज्लां समाव गोबां खस्थ' खालामबाय मोसौ मोसा माने गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों माइखौ मोननो हायो। दा बे माइ मोननायनि खुसियावनो जायफोर माने गोसोनि मेंनायखौ सोखानो थाखाय जोंङो फिथा फिथाथ' जाया बेहाय एनथाब लारु सिथाव बेफोरबायदिखौ जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेहाय माखासे दाहोना रुवाथि बा लावखार गथ'फोरखौ जों लावखार ओंखाम जानायखौ मोननो मानो होनबा जोंनि ओनसोलाव आथिखालावबो बे बेलागुर सावनायखौ जों मोननो हायो नोंथां बेलागुर सावनानै बे बेला फ्रियावनो जयै लावखार ओंखाम जानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ।
दा नोंथाङाबो जोंनि बर'फोरनि माखासे ओ फोरबो नङा होमबा बेनि बागै सुंद'यै फोरमायनो थाखाय आंनिफ्राय खावलाय हरनाय
औ औ हागोन नोंथां। ओ बर'फोरनि ओ फोरबोफोर होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमनि बर'फोरहा एंगारनो हायै मख'जाथाव मख'जाथाव फोरबोफोर दं। बेफोरनि गेजेराव नो-नोंथाङा बुंलांनाय बादियैनो बैसागो फोरबो मागो फोरबो बा खाथि गासा फोरबो बा बेफोरबायदिनो जोंनि न'खरनि ओ फुजा होनाय फोरबो गोबां रोखोमनि बर'फोरहा खेराइ फोरबो बैसागु फोरबो बेफोरबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन फोरबोफोर दं। ओ बेफोरनि गेजेरावनो ओ जोंनाबो बैसागु बोथोराबो मोनसे मख'जाथाव फोरबो एंगारनो हायै बर'फोरनि बे बै सागु बोथोरखौहाय जोङो गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिमबो ओ सो खुंबोबाय थानायखौ जोङो जोंनि गामि गफा ओनसोलाव नुनायखौ नुनो मोनो।
औ
ओ बेफोर बादियैनो जोङो बैसागु बोथोरखौहाय जोबोर गाजा गोमजायैहाय जोंनि गामि गावफा ओनसोलफोरावहाय खुंनाय खौ जों नुनो मोनदों। बे बैसागो फोरबोखौहाय जोंनि बर' हारिनि अनगायैबो गोबां गुबुन गुबुन ओ आसामनि खना खनला ओनसोलनि जायगाफोरावबो हा हा रिनि हारि हारि सा फोरनि गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौहाय जोङो खुंनायखौ नुनो मोनदों। ओ जेरैबायदिहाय जोङो बैसागु बोथोरखौहाय जोंनि बर' हारियाव ओ बोराय बुरै बा सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बेफोरखौहाय गाजा गोमजायै रंजानायफोरखौ नुनो मोनदों। बे बैसागु बोथोरावहाय जोङो गासैबो खौसे जानानै गामि गामि ओ बेफोर बादिनो मागिहैनायखौहाय जोङो नुनो मोनो। ओ जोङो बर'फोरा बैसागु बोथोराव गोबां रोखोमनि दामनाय देनाय ओ आगजुफोरखौहाय लानानै गामि गामि ओ मागिहैनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि हाय जों खाम, सिफुं
नोंगौ
ना थ'रखा बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन ओ दामजुफोरखौहाय जोङो लानानैहाय बैस सागु मागिहैनायखौ जोङो नुनो मोनदों। ओ जोङो बैसागुखौहाय सैथो दाननि जोबथा सान ओ जायखौनो बुङो जोङो मोसौ बैसागु बे सैथो दाननि जोबथा सानावहाय जोङो मोसौ बैसागु महरै खुंनायखौ नुनो मोनो। बे मोसौ बैसागुखौहाय जोङो खुंनो थाखाय गिबियावनो मोसौनो थुखैनो थाखाय ओ बेफोरबायदिनो हालदै, खाद्रि, लाव फिथाइ। ओ फान्थाव फिथाइ बेफोरबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन ओ मैगं हारिनि बोस ओ जिरादफोरखौहाय जोङो नायगिरनानै लानायखौ नुनो मोनो। बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौहाय फुङाव माबा ओ मोनसे सारायनि हांगार बा खान्थानि हांगारफोरखौहाय हलनानै बेखौ थावगुबैजों एसे लगायदेरनानै बेखौहाय मोसौनो जोङो फोथा फोथा फुननानै होनायखौहाय नुनो मोनो। बेनि उनावहाय जोङो
मोसौखौ थुखैखांनायनि उनावहाय उदाङै फोथारफोराव गांसो जानो थाखाय उदाङै हेगारनानै होनायखौ नुनो मोनो। बेफोरनि अनगायैबो जोङो बर'फोराहाय ओ बैसागु साननि से सानावहाय जोङो मानसिनि बैसागु महरै फालिनाय जायो। बे सानावहाय जोङो गेदेरा उन्दैखौहाय ओ मान होनायखौ नुनो मोनो बा उन्दैया गेदेरखौ मान होनायफोर हाय जोङो नुनो मोनो बेफोरनि अनगायैबो जोङो बैसागु बोथोरनि जा रंजानाय फोरबो बेखौहाय जोङो से साननिफ्राय लानानै रंजाथिंनायखौ नुनो मोनो बा मागिथिंनायखौ नुनो मोनो।
बेनि अनगायैबो जोङो बै बैसागुनि आरोबाव गोबां गुबुन गुबुन ओ मुंजोंहाय जों बैसागुफोरखौबो खौहाय फालिनाय जायो जेरैबादिहाय ओ मानसिनि बैसागु आलासि बैसागु मोसौ बोरमानि बैसागु बेफोरबादिनो बाय बाहागि बैसागु बेफोरबायदिनो जोंनि बर'फोराहाय आथिखालाव स्नि सानसिमहाय बैसागुखौ फालिनायखौ जोंङो आथिलाव नुनो मोनो बेफोरनि अनगायैबो जोङो बैसागु बोथोरावहाय गोबां रंजा बाजायैहाय ओ बैसागु मागिनायनि उनावहाय खाना जालायनायखौहाय जोङो नुनो मोनो।
बेफोरबायदिनो बैसागु बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायो जे जोंनि बर' हारियावहाय गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय ओ जौ सेरेब बेफोरजोंहाय गोरोबनानै थानायखौहाय ओ बिदिब्ला जोंनाथ' समाबो जानानै फै
औ नोंथां बे समाव ओ जोंनि बर'फोरनि फोरबो फालिनाय बिनि बागै जों सावरायबाय जोंहा समनि आंखाल दा बेनिखायनो जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां। आंनिफ्राय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। नोंथांनिसिम।
औ गोजोन्थों।